थां नोंथांङा बे समाव ओरैनो दङ ना नोंथां?
औ दङ नोंथां
उम आ नोंथां आं नोंथांजों आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
उम आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय। ओनसोल बा जोंनि बे सोलिफुबाय थानाय जुगावहाय। बां गोबाङानो गेबेंनाय नुसै माने गोदोनि बायदि माने सुबुं हरखाब सुबुं बांनाय बा सुबुंफोरनि बांद्राय मुवा बेसाद, बाहायनाय बैफोरनि जाउनाव जोंनि आबहावाया गेबेंबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां?
औ नांगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आबहावा गेब्रेंनाया जोंनि बे सुबुं बांनायनि जाउनाव बांसिनै नखर नखर गोथां न गेस बाहायनायनि जाउनाव हाय जोंनि आबहावाया गेब्रेंगासिनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोंनि - दा साननि दुंथाइ साननि दुंथाया बांबोगासिनो दङ। जायनि जउनाव अखानि बिबाङा खम जाबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ
आबहावा गेब्रेनाय होनोबाथ' जोंनि
आबहावा गेब्रोंनायनि सायाव हो?
औ बुंनो औ बुंनो हागोन नोंथां। आबहावा गेब्रोंनाय होनोबाथ' जोंहा सुबुं माहारिया। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
आबहावा गेब्रांनाय होनोबाथ' जोंनि सुबुं माहारिया गोबां मुवा बेस थार जेराव मेराव गारलाबायनाय दाखोर दाला। आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै मैला। आरो जोंहा गेसाव गोफोन दाखोर दाला गारनाय आरो जेराव मेरावनो जोंहा फ्लासथिग।
औ नंगौ नोंथां।